औ खोनादों नोंथां
अ नोंथां आं खोनादों नोंथाङा खोनादों ना
खोनादों दे नोंथां
अ अ
नोंथां दे नोंथां जोंहा दिनै दैज्लां बोथोराव
औ
उम मा मा मावनानै जोङो मुलाम्फा जानो हायो बा मा मा दैलां दैज्लां बोथोराव खहा जायो बेनि बागै एसे फोरमायना होसाय
दे नोंथां
दे
जोंना दैज्लां बो
औ
जोंनि जोंनि जिउ खुं राहानि मेइन ओ गुदियानो जाबाय आबाद।
हेलौ।
दैज्लां बोथोराव जोंहा आबाद मावनायनि थाखाय। बिराद मुलाम्फा जायो आरो।
औ औ औ।
दैज्लां बोथोरावहाय मेइनलि जोंनि आबादखौ मावनो थाखाय जोंनो दै नांगौ।
दै नांगौ औ औ।
औ।
दै नांगौ औ।
मिन आबादानो गुदि आबादानो जाहैबाय माइ बे नङाब्लानो जों थांना थानो हाया बेनिखायनो दैज्लां बोथोराव अखा बांखा फैयो नालाय आरो जोङो ओ थोजासे दै मोननो हायो जोंनि फोथाराव। आबाद मावनो थाखाय। बेनि बेनि थाखाय ओ जोंहा आबाद मावनो दैज्लां बोथोराव जोबोद मुलाम्फा जायो आरो। आरो फारसे खि नायोब्ला खहाखौ बुङोब्ला जोंहा बांद्राय अखा हायोब्लाथाय जोंनि माथावरि बायदिसिनाया जुदि ओ लोरबां जायोब्ला मोजाङै ओ बानायनाय नङाब्ला बियो दैखौ लाखिथाबनो हायाब्ला जोंना बानाबो जायो दै बाना जायो आरो जोंनि आबादा गोबां खहाबो जायो औ औ नोंथां। नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो नोंथां।
औ आंनि बायदिब्ला दैज्लां बोथोराव जोङो ओ आबादखौनो मावो दिनै न' नोंथां आबादखौनो मावो बेफोरबायदिनो आबाद मावनायजों लोगोसे जोंनिया ओ अखाया बांद्राय हायोब्ला बेबायदिनो जोंना गोबां खहाबो जायो। न' बां लोमसावनानै बा ओ बिदिनो ओ दुब्लि आबादाबो आबादाबो खहा जायो दुब्लि फोथाराबो ओ दैजों बुंफब बुंजोबनानै माने खहा जायो आरोना बेजों लोगोसे ओ इसे माने ओ जिउ खुंनायाव जिउ खुं
औ।
ओ ओ उसुबिदा जानाय मोनो आङो मैगं थाइगंफोराबो जोंना दै जेब्ला जोंनिया अखा हायो अब्ला जोंना ओ दैया जुदि गोबां जायोब्लाथाय मैगं थाइगं गासैबो रा ओ दैजों
दैजों औ थैलाङो।
इसे माइउ खुं राहाया औ अ एसे उसुबिदा जायो आरोना दैज्लाङाव
औ नंगौ नोंथां आरो लोगोसेनो जोंनि हान्थाल हान्था मेलायाबो हान्था मेला राहायाबो जोंना खहा जायो जोंनि लामा सामायाबो बायो नङा होमबा नोंथां।
बायो नोंथां बायो बिदिनो जोंथ' दा नुबाय नु- नुगासिनो दङ ससियेल मेडियाफोराव दै दै बाना जानायनि जाहोनावनो दोनै ओ बबेयावबा बबेयावबा दालांफोरा बायलांनो हमदों बा न' बांफोरा मो मैसो जिब जुनार गासैबो ओ दैजों बुखारलांजादों। बा मानसि दुमसिफोराबो दैजों बुखारलांजानानै खहा जानायखौ नुनो मोनदों दों आरो नोंथां।
औ लोगोसेनो जुनार।
जुनार
जोंनि औ जोंनि फिसि न'आव फिसिजानाय जुनार बेफोरबो खहा जायो जायनि थाखाय जोंनि रांखान्थियाव ओ खहा जानाय नुनो मोनो आरोना गोहोम खोख्लैयो।
औ औ औ रांखान्थियाव गोहोम खोख्लैयो आरो खहानि
औ
फारसेथिं नायोब्ला जोङो एसे माने ओ आबादखौ नायोब्लाथाय जोंनो दैज्लां बोथोरा मोजांबो मानो होनबा जों दा आथिखालाव जोङो गोजां बोथोरावबो आबादखौ मावनो हायो। थेवब्लाबो ओ जोङो दैज्लां बोथोरावनो आबाद खौ मावो नालाय एसे मोजांसिन जायो आरोना दैज्लां बोथोराव मावनायाव दै दैनि आं आखाल गैया जायो नालाय ओ आथिखालावथ' जों नुनो मोनबायै नांगौ बायदि दै मोना औ औ औ नंगौ नोंथां। बेजों लोगोसे आं नोंथांनियाव आरो सोंनो सोंथि सोंनो सानबावदों। नोंथांमोननि गामियावहाय ओरैनोहाय मा मा आबाद मावो। आ माइ आबादजों लोगोसे दैज्लां बोथोराव
आंहाथ' आबाद मावनायनि बेफोरबायाददि गोबां ओ ओम मा होनो आयदा गैया बिनि बागै एसे मिथिया बांद्राय अब्लाबो आं जोंहा न'आव मावनाय खिनिखौ आं बुं खोन्थानो हागोन‌। जोंहा न'आव ओम। जायखौ मासुरि माइ होनो बेखौ मावो आरो रनजित। ना मा होनो बेखौ मावो आरो माइसा माइ जेरै जोसा आरो माइ। ब्रा
औ औ नोंथां बेखौ मावो नोंथां औ औ
नोंथांमोनना न'खराव मा मा मावो नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना।
ओ हागोन नोंथां।
दे होबब्ला औ
ओ आबादखौनो मावाखनो होनजायो नोंथां। थेवबो आङो उम ओ एसे एनै माने जोंहनि न'खराव एसे एनै मैगं थाइगंफोरखौ दैज्लांनि मैगं थाइगंफोरखौसो गायो आरोना मैगं थाइगंखौसो आबादखौथ' मावाखौनो होनजायो मैगं थाइगंआव थ' बुंनो थाङोब्ला दाथ' जोंना गोबां मानि मेसें बोथोराव मोन मैगं थाइगंखौ जोङो मोनजोबनो हाया बेफोरबायदि माने एभेलेबेल न' बेफोरबायदि माने मैगं थाइगं खौ जों मोननो हाया दैज्लां बोथोराव जोंनिया एसे खम जायो आरो दैनि न दै दै दैबानानि जाहोनाव जोङो गोबां माने मैगं थाइगं बिनो गायोब्लाबो माने मोनजोबनो हाया बा गायनानै लानो हाया बेफोरबायदि जायो आरोना ओ जोंहानावथ' जोंहानावथ' दा न'आव ओ ओ खांख्रिखला आरो बे ओ आरो जिंखा खुमब्रा जोगोनार बेफोरबायदिनि माने आबाद मावो आरोना। आबाद मानि इसे आरोना। बांद्रायबो बुरजा नङा जेराव जेराव जोङो माने ओ फानलायनो हानाय औ बेफोरबायदि माने
न'नि थोजासे खिनिखौ गायना लानो हायो आरो ना नोंथां।
औ औ औ नोंथां न'नि थोजासेखिनिखौ मावो आरो बेफोरबायदि बिदिनो लेस्रा औ औ
जोंहाबो बिदिनो नै मैगं थाइगंनि बेलायाव बेबादिनो न'नि थोजासे खिनिखौ गायना लायो।
लायो औ आबादनि बेलायाव जोंनि जों जोंनि साइडथिंजाय आंबो नुनो मोनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो रन्जित मास जुरि बेफोरबायदिनो बोथोर बोथोरजों लोगोसे माने गायो आरो आरोना मा मा माइखौ गायनांगौ बेफोरबायदि माने गायो आरो ना एसेबां मानि ओ गायनाय फुनायनि बा आबाद मावनायनि एसेबां मानि आंनियावबो ओ रोंगौथि गैया बेफोरबायदि आरो
आरो जोसा माइब्रा
औ औ जोसा माइग्रेड औ जसा जोसा माइब्रा थाखायो औ औ बिदिनो भाद्र मासफोर भाद्र मासाव जोंनिथिंजायाहाय ओ आघोन मासाव जि होयो बै माइरं फुल फाख्रि ना मा होनो? बेखौ बे फुल फाख्रि होननाय माइखौ गायनायखौ नुनो मोनो।
औ
बेखौथ' जोंनो
औ
औ
बुंंग्रोदो
बे अ अ अ बे माने फुल फाख्रि माइरंखौहाय आघोन मांखो फुजायाव माइरं गोरलैनि फुजायाव नांगौ जायो नालाय बेनिखायनो माने बेखौ आबादारिफोरा एसेब्लाबो गायो आरोना। जोसा जोसा माइब्रायाबो जायो थेवबो खायसे खायसे आबाद दारिफोरा बिखौ गायो आरो।
औ औ बांसिनखौनो माने आघोन मांखोनि फुजानि थाखाय बे फुल फाख्रिखौ गायनाय नुनो मोनो आरोना नोंथां जोंनि बर' गामियाव।
औ नोंथां बिदिनो गोदोनि दिनावथ' जोंनिया आबादखौ ओ खेबनै खेबनै गायोमोन आर ना नाराथिलि मोनसे गिबियावनो जोंनिया मा खालामोमोन ओ गिबि माने खेब गायग्रोबाय गायोमोन बिनि उनाव सोरबा सोरबाहा माने फोनानैल' दोनोमोन बे फोखांनाया जुदि मोनोब्लाथाय खेबसे मोनोब्लाथाय बे मोन हाखांनायनि उनावसो माने नाराथोलि गायनाय नुनो मोनोमोन आरोना। दा आथिखालाव माने बे आबादखौ बेफोरबायदि आबादखौ मावनाय नुनो मोनला आरो।
औ माने बे फोनायखौ माबादिहाय फैयो नोंथां नोंथाङा एसे
बिदिनो ओ जों ओ जेरैहाय खोथिया न' खोथियाखौ हालेवनानै फोग्रोयो फोयो थिग बेबायदिनो माने एसे गेसेङै माने फैयो आरो ना बेखौ। खोथियाखौथ' जोङो एसे गुबुंहाय गुबुङै माने फैयो नालाय बेबायदिनो माने गिबियावनो हालेवग्रोबाय हालेवनानै हाल एवनानै हाया गुरै जाबा जेरै- जोङो खोथियाखौ फोयो थिग बेबायदिनो बेखौबो माने सोमनानै दोनग्रोयो आरोना बे माइखो सोमना दोनग्रोनानै ओ माबायो आरो फैयो आरोना फोयो एसे गेसेङै फोयो आरो गायनाय बायदि जानाय बायदि बेदिनो
माने बेखौ गायफिननाय जाला आरो ना ओमफ्राय बेबादिनो बेखौ थिखांसिगोन आरो ना
औ औ औ गायनाय जाला आरो बिदिनो जायो आरो।
दे होमब्लाना नों
दे नोंथां औ समाबो जाबाय दे दे नोंथां।
दे